हेलौ
औ।
औ खोनानो ना? नोंथाङा औ। होमबा जोंङो गायनाय फुनायनि बागै दसे रायलायनोसै ना सावरायनोसै एसे।
औ खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ नोंथांनि एसे नेतआ प्रब्लेम खोमा एसे माबायाव थांनाय।
खोनादोंना?
औ दा खोनादो मोजां दे। होमबा जोंङो गायनाय फुनायनि बागै एसे दसे सावरायनोसै न'? ओ ओ जोंङो‌‌ नो-नोंनो फोरमायहरदो ना एसे ससेखो।
जोंनि ओनसोलाव गायनाय फुनायखौ माबायदि होनोब्ला ओ गिबियावनो जोंङो खोथिया फोनायनि थाखाय ओ जुगार लानाय जायो आरो। ओ खोथिया फोनायनि समाव जोंङो खोथिया फोनो थाखाय जोंङो ओ बोसोरसे सिगां जा माइ गायनाय बेखौनो माइग्लि लाखोयो एबा जोङो हाथाय बाजाराव फानो नालाय माइग्लिखौ दा बिनिफ्रायबो जोङो बायनानै लाबोयो बायना लाबोनायनि उनाव जोंङो ओ गिबियावनो बस्थायाव सोनानै बेखौ साननै‌ साननैनि थाखाय एबा सानथामनि थाखाय जोंङो हाखराव सोमनानै दोनो। हाख'राव‌ सोमना दोननायनि उनाव जोंङो ओ साननैबा सानथाम थानायनि उनाव बोखांङो बेखौ बोखांनानै जोंङो ओ‌ हायाव बख'नानै बेखौ लाइ बिलाइजों जों खोबथेनानै दोनो मानो खोबथेयो‌ होनोब्ला बेखौ बोखांनानै ओ‌ माइग्लिया गाजा बेरो नालाय बेनि थाखायनो बेखौ गाजा बेरनो बेनि थाखाय बिदि उदांङै दोनो ओ बिनि उनाव बिनि अखानायनायै उम दुब्लियाव खोथियाखौ फोनाय जायो आरो। ओ हासार होयो। जेरै हासाराव मा मा होनोब्ला जोंङो बाजाराव मोननाय बायनानै मोननाय हासारखौबो बाहायो एबा जों नआवनो ओ जा ओ गोबोरखिनि हासार दङ ओमफाय बेसरनि जा बेसर फेरनायनि उनाव। नाथाय बेखौबो होयो। ओ बिदिजों जोङो हाख हाखार बाहायो ओ‌ बिदि साना लाग्रोनायनि उनाव जों खोथियाखौ सारो ओ खोथियाखौ सारखांनायनि उनाव माइ गायनाय समाव जोंङो ओ माइ गायनायनि समाव ओ। जोंङो बिदिनो खैथियाखौ फोनायनायनि उनाव बिदिनो माइखौ गायो ओ हायाथ जोबोद बुरजाबाला मानसिफोरखौ बाय आइजोफोरखौ लिंनानै गायहोयो। ओ। नोंथांमोननि जा माइखौ माबोरै गायो। एबा खोथियाफोरखौ माबोरै फैनाय जायो नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा।
औ नोंगो नोंथांङा जा होनलांबाय जेनेबा जोंङो ओ जा थांनाय बोसोराव माइ गायनायखोनो जोंङो एसे दोननाय जायो जेनेबा फैगोन बोसोराव जोंङो बे ओ‌ माइखौ जेनेबा आबाद बा माइ माइ। बेखौ गायफिनगोन होननानै दोननाय जायो जेनेबा खोथियानि थाखाय दोननाय जायो। ओमफाय जोंङो बेखो। ओ जा बस्थायाव सोनानै बा दैमा दैमा थाबा दैमायाव नङाबा ओ फख्रि थाबा फख्रियाव सोमना दोननाय जायो आरो ना जोंनिया बांसि बांसिनानो दैमा दोङो नालाय दैमायाव। साननैबा। हरनै दोननानै जोङो बोखांना लाबोनानै ओमफाय नआव हरसे बस्थायावनो दोननाय जायो आर ना। बस्थायावनो दोन्नाय जायो हरसे। ओमफाय आरो सानसे। बिनि अखानायै जोङो हायाव लखबनानै मोजां समान खालामनानै बा लाइ बिलाइ जा बस्थान बस्था नङाबा जि जिफोरजोंबो खोबजायो आरोना। खोबना दोननाय जायो। बेखौ गाजा बेरनो थाखाय थिग नोंथां होननाय बाय यानो। ओमफाय बे गाजा बेरनानै जोङो जा खोथिया फोनांगौ बे हा खिनिखौ मोजां हाल एवग्रनानै जोङो ओ जेनेबा ओ हाल एवग्रनानै मोजां हाब्रु खामनानै जोङो एखौ सारना होनाय जायो आरोना। जाहाथे खोथियाया मोजां ओंखारनायनि। ओमफाय जोङो बेखो। ओ दै दोङो ना गैया बेखौ नायनांगोन ओ माइ गायगौ मानि जों एखौ मोजाङै जोथोन लानांगोन दैनिबो आंखाल थायो मालाबा। मालाबा। आरो दाउ फोरबो जायो सम सम जोङो एखौ नायनांगौ जायो। ओमफाय जोङो माइ गायनो थाखाय। जा हा दोङो इफोरखौ मोजां आलि होनानै जेनेबा हौवासा मानसिफोरा मोजां आलि दाननानै बा होनानै ओमफफ्राय जोङो दबो ओ हालेवजायो ओमफाय गोदो गोदायथ मोसौफोरजों हालेवोमोन। दा बारा इदि नुबांला बांसिन मान दा ट्रेक्टरजोसो हालेवो नालाय। ओमफाय ट्रेक्टरजों मोजां हालेव गोरनानै जोङो‌ ओम हाया हानि थाखाय माने नखरनि मानसिफोरा हास्लाबा हास्लाबियावनो जोङो माने आइजोफोरफोरखौ लेंहरनाय जायो जाखौ जोङो हाजिरा बा खामला होननानै मिथिनाय जायो नङा होमबा जोङो बे आइजोफोरखौ लेंंनानै माइखो मोजां मोजाङै गायनाय जायो आरोना ओमफाय हौवाफोरा जा खोथिया रानना होनाय जायो ओमफाय जोङो माइ गायखांनायनि उनाव जा लासखालि ओ जोबनाय खालि जोङो ओ दुब्लियाव बा। ओ जा दुब्लि फोथाराव लास्ट दब्लायसे थायो इनि खनायाव जोङो माइनावनि माबा बानायना ओ न न‌ बानायना गारबोनाय जायो ओमफाय नखरनि जा सोद्रोमा मानसिख हाब्रु फोनांनायनि मोनसे से ओ माबा दोङो आरो ना। आं मिथिनाय बायदिबा। ओमफाय जोङो बे ओ बे मोनसे हाबाफारि जोबनानै जोङो जानाय लोंनायनिबो एसे लाहार फाहार जायो जा जोबखालि बेखालि एसे रंज जानायबो ओ मिथिना मोनो आरोना आं मिथिनाय बायदिबा नुनाय बायदिबा रंजानाय बा जानायजों लोगोसे रंजानायबो जायो जा ओ बोसोराव खनसे माबाखौ गोजोननाय मोनो माने जा मावफुंजोब्बाय होननानै।
उम।
ओमफाय। बेखौनो जोङो माइ गायनानै ओमफाय जा दुर्गा फुजानि खाथि बा सोरनियाबा सिगां मोनो ओमफ्राय सोरनियाबा उनाव मोनो जोङो ओमफाय ओ नखरनि सासे माइनाव नङा होमबा हिनजाव माहा बेयाथ माइनाव जाखायो नालाय। नखरनि माइनाव होनना मि नाय मोनबा हिनजावफोरानो माइनाव होननानै सिनाय जायो ओमफाय जोङो फुङावनो ओ आरो काति गासा मोनसे थाबाय जोंनि माइ गायनानै काति गासा नङा होमबा। कारथि गासा फोरबोखौ बयबो मिथिखायो नोंथाङाबो खोनादों होनबा।
जोंनि खााथि गासा फुजाखौ ओ फोरबोखौ जेरै माने मोनाबिलि समाव जोङो जा माबा थायो एसे ओम बावनानै बावनानै माने बुद गाज्रि एसे सोमना दोननानै जोङो दुब्लियाव लांनाय जायो दा थाइगिरनि फिथाइ थायो इनि जा सानि गोरा माबाखौ जों आलारि बाथि बाहाया इयाव थालिर गिदिरनि इ गोरा जा सानिया थायो इयावसो जोङो खुन्दुं लानानै आलारि बाथि सावनाय जायो आरो ना दुब्लियाव ओमफाय जा एसे बुत गाजि लांनाय जायो थालिर गय जरासे फाथै जरासे लांनाय जायो ओमफ्राय दुब्लियाव थांनानै जोङो जाहाथे माइआ जोंनि मोजां मोजाङै फिथाइ होथो बा जोंनि खस्थ मावनायनि फिथाइया मोजाङै मोनजाथों बा माइआ एम्फौ नाङा माबा नाङा होननानै मोनसे सलबो दोङो नाथाय सलआ आं गोसोआव गैया सलमानि मोनसे आरज दङो ओमफाय ओ इ इदिनो मोजां ओ खुलुमनानै फैनाय जायो आरोना ओमफ्राय दुलियाव दुब्लिनिफ्राय ओ खुलुमखांनायनि फैनायनि उनाव जोंनि नखरावबो साथि होनाय जायो बा गलिफोरावबो आरो लामाफोरावबो जा ओ थाइगिरनि माबा थायो इयाव ओ आलारि बाथि लगायनाय जायो आरो ना
ओमफाय इनि उनाव जोङो खाति गासानि उनाव जोङो माइ होहानाय जानाया जोंनि हनि सासे सो द्रोमा बा आइजोआ दो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां थांनानै जा पास खालि ओ दुगैस्रां लोबस्रां थांनानै ओ ओ गोदान गोदान माने सिगांसे लानानै नि बा बिहु फालि बा जोंनि ओ बरनि आरनाइ गांसे लानानै माने गोथार गो जि गांसे लानानै ओ खासिदो बा ओ हानानै मुथासे बा मुथानै हानानै नआव लाबोनाय जायो आर ना ओमफाय ओ फैनाय समाव मान माने सोरबा रावखौबो माथो होना होनो मोना होननानै खोनानो मोनो आरो ना जाहाथे सोरबा मा थो होबाबो माथो होना होनो मोन ना होननानै आं खोनानो मोनो नोंथांमोननिखि माबायदि जेनेबा एसे फोरमायहरदो?
जोंनि जाबो ओ बे सानखौ खाल जांख्रा जाबाय फालिनाय जायो आ बे हाग्रानि सानि ओ जा जोबथा माइ गायनायनि जोबथा सान बेखौ हाल जांख्रा हिसाबै फालिनाय जायो बे सानखालि गिबियावनो जोंहा नखरनि बिगोमा आइजोआ गिबियावनो दुगैस्र लो दुगै स्रनानै गोथारै गिबियावनो गावनि बाथौ बाथौ सानाव आ बाथौआव माने आलारि बाथि फोजोंग्रोयो बिनि उनाव आ जो गायखांना जोबनायनि उनाव आ दुब्लि गेजेरनि जा दोंब्रै आलि थायो बे दोंब्रै आलिनि मोन मोनफ्रोमबो खनायाव ओ मुथासे मुथासे माइ बाख्रि गायो आरो बेनि उनाव माइ बाख्रि गायनायनि उनाव ओ गय फाथै जरा होनानै बेयाव खुलुमना गारबोनाय जायो आइ माइनावखौ जाहाथे गायनाय फुनाया मोजाङै सोलिलाङो जोंबो ओ जानो थाखाय उदैखौ सुफुंनो थाखाय माइ माइ माइरङा मोजां जायो बिनि थाखायनो खुलुमना फैनाय जायो आरो आ बेनि उनाव जोङो ओ बा-खुरियाव खुरियाव जोङो मुथासे माइ आइजोआ न'खरनि बिगोमा आइजोआ खर रुजुनानै लाबो आरो खर' रुजुना लाबोनाय समाव बुंनाय बायदिब्ला ओ जोंना एसे हाब्रु फोनलायो गासैबो हाब्रु फोनलायो दुब्लियावनो जायखिनि मानसिफोरा गायनो थांदोंमोन बे आरो जाय आइजोआ खरआव बेखौ मायनावखौ बरायना लाबोनो थाखाय लायो बेखौबो हाब्रुब हाब्रुब फुन्नाय जायो आरो बे नखराव ओ बिदि मायनावखौ बरायना लाबोनाय समाव उनजा नायफिनहरनो मोना होननानै मिथिनाय जायो ओ बिदिनो नआव बिदि मायनावखौ बरायना लाबोननायनि उनाव इसिंनि ओ नमा न खनायाव एबा जोंनि फाख्रिनि जा गराय दङ बेयाव लिरनानै दोनो लिरनानै खुलुमनानै दोननायनि उनाव बिनि ओ माइ गायनायनि जोबथा सान नालाय बेनिखायनो गायनाय फुनायनि आइजोफोरा गासैबो लोगो नांनानै बिसोर न'खरनि बिगोमाया बोथिसे मोजाङै जास्राङो आरोना जोंनि नेमखान्थि बायादि बि बेनो आरो नोंथां
औ दे होमबा जोङो ओ बे सावरायनायखौ दोनथनोसै न होमबा नोंथां
औ
औ औ दे
उम